आदसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां? आदसा नोंथां।
दंमोन नोंथां।
आदसा नोंथाङा फ्रि दङब्ला नोंथांजों मोनसे टपिकसो लाना फैदोंमोन आरोना नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथां?
सावरायनोथ' हागोन नोंथां।
आदसा ओ टपिकआनो जादों दंफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा आदसा नोंथाङा हायोब्ला एसे फोरमायना होनो होदो।
लाइफाङा, लाइफाङा मिथिंगायारि आबहावानि गुबुन मोनसे गाहाय बाहागो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
मोजाङै गोसो होनो नुनो मोनोदि गोजौ बिफां लाइफांफोरनिफ्राय लानानै गाहाय बांसि गांसो हाग्रा आरो बायदि मालायनिसिम होनाय जोंनि आफायाव गुबुन गुबुन रोखोम बिफांफोर दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ। लाइफांनि बे महर औ नोंथां औ। औ औ।
जों मिथिगौदि बुहुमनि बु-बुहुम बिखुंनि गुबुन गुबुन हा मिथिंगायारि आबहावायाव गुबुन गुबुन बारहावा मोननाय जायो आरोना नोंथां। बाव उम बिदिनो आरोना नोंदां। लाइफां लाइफां लाइफां लाइफां खन्थाइ बायदिब्ला लाइफां लाइफां आरो हाजोआरि लाइफां आरोना नोंथां। आं लाइफां होनोब्लाथ' जों गोबां मोनथिनो मोनो आरोना नोंथां लाइफांफोराथ'। जे बबेबा मोनसे ओनसोलफोराव बबेबा दाबसे ओनसोलफोराव जे लाइमोनांफोराथ' आलादा
औ नोंथां औ औ नोंथां
औ नोंथां औ
औ उम फाङाथ' बुंनो थाङोब्ला ओ लाइफाङा लाइफां लाइफां रोखोम आरो रान रानसारथाइफोरखौबो गुबुन गुबुन जानो नुनो मोनो। ना नोंथां
औ नोथां औ
जों मिथियो आ नोंथां
औ औ
अराय सोमखोर लाइफां मौसुमियारि लाइफां सुगोनां बाहाय बाहायारि लाइफां नुनो मोनो आरो नोंथां लाइफां होनोबाथ' गोबां रोखोम दं आरो ना नोंथां
औ
जेरै फिथाइ थायग्रा लाइफां बन सुग्रा लाइफांफोर दं आर ना नोंथां जे लाइफांफोराथ' गोबां रोखोमनि जेरै सुगोनां दंफांफोर
अ
औ लाइफांफोरा जे
औ औ नोंथां औ
लाइफाङाथ' मोनसे
जाग्रा जाग्रा
जाग्रा बिफांफोरबो दं आरोना नोंथां आरो लाइफांफोरजों जोङो गोबां अक्सिजेनबो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
ए मोनायाव साबसिनफोरा मानसि दोमसि जिब जुनार गासि
लथाङआव
लाइफां होनोब्ला जोंहाय बुजियो नोंथां जे लाइफांफोरनिफ्राय जै बै गबोनाय जे मोजां गेसफोरा जोंनि देहायाव हाबनानै जोंनि गेसफोर जे बैफोरो जोंनि बि
बिफां लाइफां गायनायफोराव थाङनो हा नोंथां औ थाङाव बिफां लाइफांफोराथ' आथिखालनि जुगाव गोबां दं आरोना नोंथां औ नोंथां औ
बिफां लायफ
बिफां ला बिफां लाइफांनिफ्रायबो गोबां मार बुस्थुफोर दाननाय जायो आरोा नोंथां खोन नोंथाङ औ नोंथांखौ
फां लाइफांफोरावहाय यो गोबां फिथाइ सामथायाइफोरबो थायो आरोना नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथां दा बे बेफोरबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बिदि जोंनि बे बुहुमाव गोबां बेफोरबायदिनो दंफां लाइफोर दङ आरोना जेरै जों हाजोआरि फ्राव हाजोफ्राव जों थाङोब्ला नुनो मोनो गोबां रोखोम रोम खोमनि बेफोरबायदिनो फिथाइ थायग्रा दंफां होन बा गोबां बेफोरबायदि दंफां लाइफांफोर दङ आरोना नोंथां जोङो हमना ला अबावबा अबावबा दंफाङा जोंनि थाखाय मुलि जायो अबावबा दंफाङा जोंनि थाखाय फिथाइ होयो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दंफां लाइफां नफोर दं आर ना नोंथां आरो जों साननानै नायोब्ला दंफाङा मोनसे जोंनि थाखाय बिराद जिउजों नांथाबनानै थानाय बा जोंनि बेफोरबायदिनो ओ जिउआव जोबोद गोनांथार आरोना थां दंफां लाइफांफ्रा जोङो जों दंफांनिफ्राय जोङो अक्सिजेन मोनो जे जों हां लायो जों जे बे बेखौ जों हांखौ जों दंफांनिफ्राय मोनो। मेनलि आरो बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोम रोखोमनि दंफांफोर नुनो मोनो। समायना समायना जों हाजो आरि ओनसोलफ्राव जों थाङोब्ला जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां ओ रोखोम रोखोमनि दंफां दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां
बबेबा दंफां जोंनि थाखाय होयो बा बबेबा दंफांनि मुलिफोरबो बिराद गोनां गोनां ओ दंफांफोर दं आरोना हमना ला जोंनि थाखाय प्रेसारनि थाखाय होन मानि थाखाय होन गोबां बेफोरबायदिनो मुलिफोरबो होयो ओ प्लास जोंनो दंफांनिफ्राय जोङो अक्सि जेनबो मोनो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि दंफां दं आरो ना नोंथां। ओ नायनो थाङोब्ला। आरो, जोङो, आरो जोंनि बे आरो, गोदोनिफ्राय लानानै दिनैसिम जों गोबां बेफोरबायदिनो गोदोनि जुगाव बांसिन जों दंफां लाइफांफोरनि मुलिखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि जुगाव गोबां बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनला। आरो दंफां दानफायनायफोर मानायफ्राबो जोंनि थाखाय बिराद बांलांबाय। ओ आरो जोङो हाजोआरि ओनसोलाव थाङोब्ला जों जोबोत दंफां लाइफां नुनो मोनो। जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोंनि थाखाय दंफाङा बिराद जोबोर गोनां आरोना नोंथां दा नोंथाङा इसे बुंनो हागोन नामा नोंथां? दंफां लाइफांनि सायाव।
हागोन नोंथां हागोन।
आतसा हायोब्ला नोंथाङाबो सबसे फोरमायना होबावगोन नामा नोंथां।
ओ हागोन नोंथां हागोन बिफां लाइफाङाथ' नोंथां बुंलायनाय बायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो नायनानै नायोब्ला जोङो गोबां मुलिफोर बानायनाय जायोमोन बिफां लाइफांनिफ्रायबो आरो आथिखालनि जुगाव जोङो नुनो मोनोदि आथिखालनि जुगावहाय गोबां बिदिनो गाज्रि बेसाद मैलाफोर बारफोर बेफोरखौहाय बिफां लाइफांफोरानो साफा खालामो आरोना नोंथां। ओ बिफां लाइफांफोरा गोबां रोखोम थायो आरोना नोंथां। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आरोना नोंथां। बिफां लाइफांफोरा हायो जेरै मोनसेया जाहैबाय फिथाइ सामथाइ थायो आरो नोंथां बिफांफोरा बै फिथाइ सामथायइखौ जानानै जोङो गोबां प्रटिनबो मोननो हायो आरो ना नोंथां। आरो
बैफोर
फिथाइफोरा हायो बबेबा दाबसे जायगायावहाय गुसु ओनसोलफोरावल' थायनाय फिथाइफोरबो दं आरो ना दंफांफोरबो दं आरो ना नोंथां। जेरै आफेल बिफांफोर आरो ना नोंथां। आरो बिदिनो गरम बोथोरफोरावबो थायग्रा बिफांफोर दंआरो ना नोंथां।
औ नोंथां खोनादों खोनादों।
बिस बिदिनो, जोंना बार' मास थायग्रा फिथाइफोरबो दं आरोना नोंथां बिफांबो दं आरोना नोंथां जेरै हमनानै नायोब्ला जों थालिर थालिर बिफांफोर आरोना नोंथां आरो जों ओरैनो बैफोर ओम नोंथाङा
औ थां औ हागोन। औ नोंथां औ। दंफां लाइफां बुङोब्लाथ' जों गोबां रायलायखाबाय दायो ओ फांफोर दंफां-लाइफां दं आरोना रोखोम रोखोमनि दं मावनायफ्राबो दङ आरोना। जोङो ओ जेब्ला गोजान जायगायाव थाङो जों गुसु जायगा बा गरम जायगाफ्राव जों जेब्ला थाङो गोबां रोखोम खोमनि दंफां नुनो मोनो ओ बबेबा दंफाङा गोजां बोथोराव फिथाइ थायो बबेबा दंफाङा जों फिथाइ दायग्रा दंफांनि सायाव बुङोब्ला आरोना बबेबा दंफाङा गोजां बोथोराव थायो बबेबा दंफाङा ओ गरम बो नि बिथाइखौ थायो बेफोरबायदिनो जों गोबां दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो गोबां बिथायफोरबो मोनजानो मोनो आरो पास जों दंफां लाइफां जोंनो गोबां बेफोरबायदिनो अक्सिजेनबो होयो। जों दंफां लाइफां गैयाब्ला जों थांनानै थानो हाया ओ बेफोरबायदिनो आरोना नोंथां। उम
औ नोंथां औ
दायो टाइमाबो जा फैबाय नोंथां। नोंथांजों रायजलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो ना नोंथां। नोंथाङा माबोरै मोनखो?
होमबा जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय आरो ना नोंथां। आंनि गोसो-गोर्बोनि जे बुंनांगौ बाथ्राफोरखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायना आं नोंथां